औ नोंथां नोंथाङा फ्रि नामा औ औ नोंथां।
फ्रि ओ फ्रियानो दं नोंथां।
अ नोंथांजों फ्रिबा दसे खोथाफोरसो सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ नोंथां जायो नोंथां।
अ माने दाथ' गासैबो अफिस बा स्कुलफोरा बन्द' जाजोब्बाय नङा होमबा कलेज स्कुल गासिबो
औ नोंथां
औ बेफोरनि सायावसो एसे बेरायलाग्लांनाय बा बेरायखांनाय गोदोहाय उन सिगांफ्राव बेरायखांनाय जायगाफोर बेफोरनि सायाव सावरायनो आरो दा मा मा थांखि लादों बेरायनो बेफोरखौसो सावरायनो नों- नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आङो।
औ नोंथां हागोन।
ओथस अ बिदिनो नोंथाङा सिगां समावहाय अबाव अबाव बेरायखांखो?
नोंथां आङो ओरैनो बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव बेरायाखै ओरैनो आंनि जे साखाथि फाखाथि लकेल एरिया बेफ्रावनो आं बेरायो आरो नोंथां। माने आंहा गोबां ओ माने रांखावरिनि रांखावरिबो गैया नालाय गोजान गोजान गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनो बेखायनो आं लकेल एरियाफ्रावनो जा हायो आंनि लोगोफोरजों बेरायखांबाय आरो।
अ
ओरैनो आङो नोंथां माने जोंनियाव दा माने मस्ट पपुलार जेनोबा दा ट्रेन्दिंआव जागासिनो दं दा आथिखालाव जागासिनो दं। सरलपारा पिकनिक स्पट बेफोराव आं थांनानै बिराद गोजोननायखौ लाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे धिरबिलाव क'क्राझाराव क'क्राझाराव थानाय धिरबिल। आरो बेजोंनो लोगोसे ओ क'क्राझारावनो दंबावो आरो रायमना नेसनेल पार्क आरो जोंनि नैबे बाक्सा एबा चिरां जिल्लाजों नांजाबनानै थानाय ओ माहारियारि ओ हाग्रामा नेसनेल पार्क मानास नेसनेल पार्क बेबायदि बेफोर जायगाफोरावल' आं बेरायनानै बेरायदों आरो नोंथां ओरैनो नोंथाङा ओरैनो नोंथाङालाय बबे बबे जायगायाव बेरायखो नोंथां?
आङो बिदिनो सिगां समावहाय माने बिदिनो जोंनिनो खाथि खाला बिदिनो इटानगर बेफोराव बेरायखांबाय माने इटानगरावबो माने गरम बोथोर समाव माने बेरायनो बहुत मोजां जायो आरो माने गुसु हाजो जायगा नालाय नोंथां। माने बेवहाय अनेक बे बेरायग्रा जायगा दं बिदिनो ज जुल'जिकेल पार्क ओमफ्राय बिदिनो मोनसे दै दङ हाजो गोजौआव बिलो दं आरो हाजो गोजौआव मोनसे दै जमा जाना थानाय बेवहाय माने बेहायबो बेरायबाय आरो
औ नोंथां।
ओरैहाय इटानगर खाथियावनो माने मोनसे माने फार्क दंबावो राजिब गान्धी पार्क मोनसे दंबावो गान्धी पार्क बेवहायबो बेरायनो बुहुत मोजां आरो माने हाग्रा ग्रिन
ओं बेथ'
बेखोबो नायबाबो सोमखोर गोथां हाग्रा बारि नुयो। माने बेरायनो बहुद मोजां आरो माने नोंथां। बेफोराव बेरायखांबाय आरो बिदिनो शलंआवबो वाटार फल दङ बेवहायबो माने बेरायखांबाय गोदोहाय। सिगां समावहाय माने बेवहायबो वाटार फलाव बुहुद मोजां जायो आरो माने बेरायनो गरम बोथोर समाव दाथ' नै मानसिफ्रा बहुद थाङो नालाय गो बि बिदिनो दैया बहुद मोजां आरो माने दै बाज्रुमा वाटारफल होनो। बेवहायबो थाखांबाय आरो भुटानावबो माने थांखांबाय आरो खननैसो जाबाय भुटानावबो। बिदिनो
औ नोंथां।
हरावब बेरायनो बहुत मोजां जायो आरो माने नोंथां। औ ओमफ्राय दा नोंथाङालाय माने उननि समफ्राव अबाव अबाव बेरायनो माने सानगासिनो बा थांखि लानानै दङ
आंथ' नोंथां एबार जोंनि जोंनि भारतआवनो बां बेरायनोसै जोंनि भारतबर्सनि गेजेरावनो जेरै जोंनि माने आं मिथिनायाव सिलंआवफैगौ बोसोराव आङो थांखि लादो आरो जेन'बा जोंनिनो जे बयनिख्रुइबो समायनासिन जायगा मोननो फबा जों जम्मु काश्मीर होननानै मिथि
औ।
दा माबे जायगाफ्राव आं बेरायनो थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि साखाथि फाखाथि हादोराव थानाय सनानै सम दारजिलिं थांखि दादोंमोन आरो ओ माने आं आं गोबां इयउटुबफोराव एबा फेसबुकफोराव नायनानैसो मिथिबाय माने ओ जोंनि लकेल एरियायाव जों गुबुननिबो कमपेयार खालामनानै नायोमं माने जों माने बुहुत माने गोग्लैसोलाय होननानै साना लानाय जायो मानोना आ माने बै गुबुन मोनसे हादरसानि जे जिउ खुंनाय थांनानै थानाय बे राहा लामा बेफोरो आलादा आलादा जायोनालाय जोंनि थानानै थानायजों माने बिसिनि थांनानै थानायजों मानि गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो। एखायनो माने बेसेबांनाखि बेरायगोन जिसेबांनो नोङो बिनिफ्राय गियान आरजिनांनै मानो हगोन। बै जायगानि बारहावा बै जायगानि जिउ खुंनायनि राहा लामा बै जायगा सुबुंफोरनि थांनानै थानाय नेमखान्थि आरो लोगोसे समाजखान्थि बिसोरनि बागै सोलोंनानै जो ओं नों गाव
औ नंगौ नों
खम जायगायावबो थनानै जेबो नों सोलोंथो बेखौ लांनो हाजागोन गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनानैथ' नोङो गावनि माने बै जायगानि सोलोंथाइफोरखौ लाबोनानै नोङो गावनि जायगायाव फैनानै बा बायनानै जोंनि सोलोंथाइखौ फसंनानै होनोन दावगां बेेखायनो सानबागोन माने नोङो ग सम मोनगोन माने गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बेरायनांगौ होननानै आं सानो आरो बे बे लोगोसे गावनि मोनसे मेलेमफोरखौ फ्रेस खालामनायनि लोगोसे देहायाब' नङा मोन मोनगोन बेखायनो जोङो सम सम खाबु मोनोबा बेरायनाय बेरायनाय हुदाखौ जों खालामनानै लानांगौ जोङो माखासे समफ्राव जोङो बिजि थायो। अब्लाबो जोङो गेलेनायनि थाखाय